नोंथां
नोंथां
हेलौ औ नोंथां।
थां गोजोन औ खुलुम औ खुलुमनाय थाहैबाय नोंथांनिसिम। ओ नोंथाङादा औ नोंथाङादा मा खामबाय दं?
औ दंङ मोनाबिलि समनि ओ गोजोन बारहावा जागासिनो दङ लामायाव।
औ नोंथाङा मोनाबिलिनि साहा लोंबायदा?
औ लोंबाय थारैनो लोंखांबाय औ।
औ। ओ नोंथांनिफ्राय दसे सम रायज्लायनो थाखाय सम मोनगोन नामा नोंथां?
औ थारैनो ओ नांगौबादि सम होनोहागोन नोंथांनो आङो।
औ नोंथाङा जा जोंनि जौ सावनाय बा जौ लोंनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ। ओ थारैनो‌‌ हागोन‌ ओ जोंहा जौ संनायनि बेखान्थि आदब खायदाफोरखौ आं थारैनो हागोन खोन्थानो। ओ जौ सावनाय होनोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिमुआव नुबोागासिनो दङ नङा होमबा जोंनि बर' गामि जोंनि बर' ओनसोल नङा होमबा
औ नंगौ।
दा थिग बे रोखोमैनो जोंहा दिनैसिमबो जौ सावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि ओनसोलफोराव औ थिग बेले खायैनो जोंहा जौ खावनाय होनोब्ला जोंहा बायदि रोखोमै जौखौ आदब आरो नेमखान्थि खालामनानै जोंहा ओ जौ खावनाय जायो नङा होमबा जेरैहाय जौ गिसि जौ गोरान जुमाय बायदि बायदि रोखोमनि नङा होमबा? दा बे बिथिंनिनो बुङोब्ला जोंहा जौखौहाय माबादिहाय सावनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा गिब बियावनो ओ जखाय जखायै सावनानै लाग्रोनांगौ जायो जायखौ जों ओंखाम सावनानै सङो नङा होमबा। थिग बेबादिनो जोंहा बै ओंखाम सावनायाव जोंहा एमावनि गोनांथि जानानै फैयो नङा होमबा जायखौ जोंनि ओनसोलाव बुङो बाकार ओ ओनसोल लाना ओन सोल बे एमावखौ गुबुन गुबुन आलादा आलादा मुङै मिथिनाय जायो नङा होमबा।
औ थारैनो।
औ थिग बेबादिनो जोंहा बै एमावखौ जा जोंनि जखायाव फुननानै जोङो होनाय जायो। जा बिबांनि ज' ओंखाम सङो थिग बै बिबांनि नांगौ बिबांनि जोंहा बै एमावखौ होनाय जायो नङा होमबा थिग बेबादिनो जों हा एमावजों ओंखामजों मिलायखांनायनि उनाव जोंहा प्लास्टिकआव जोंहा खानानै दोननाय जायो। बेनि उनाव जोंहा जा बे प्लास्टिकआव ओ ओंखामखौ खाना दोननाय जायो बै प्लास्टिकआ ओ हरसे बा हरनैनि उनावहाय बैहाव रिसि सोमजियो नङा होमबा बि दै सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो बे बिदैखौ जोंहा बेनि उनावहाय ओ खान्था एबा बायदि गोथौ आइजें एबा थौआव जोंहा सो सोनानै दोननो गोनां जायो नङा होमबा प्लास्टिकनिफ्राय। औ बेनि उनाव जोंहा जेसेबांनो दिन बांलांगोन जेरैहाय ब्रै बा द' स्नि दिनसो जालांगोन बेनि उनाव बै जौ बिदैयाबो बारानिफ्राय बारा जालांबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। ओ दा बेनि उनावहाय जोंहा स्नि दिनसो सोनि उनाव जोंहा मोजाङै बै जौ बिदैखौ ओ लोंनो हानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ औ दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ जा जौ बिदै जौ बिदै जाखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ खायफा खायफाया जौ गिसि होननानैबो मिथिनाय जायो। बेनि उनावहाय जोंहा जौ गिसि होननानै बेखौ लोङो। बायदिसिना सावरि बादालि जानायाव जोंहा बै जौगिसिखौ लोंनाय जायो नङा ओमबा नोंथां औ औ अ जोंहा गोबाङैनो जों बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो दैज्लां बोथोर एबा गरम बो थोराव सान्दुं गोसायाव जों बांसिन लोंनायखौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा जौ बिदैखौ औ औ दा जौ बिदै होननानै बुङोब्ला जोंहा जौ बिदैखौ माइब्रानिबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ औ जेरैहाय जोंहा माइ ब्रानि बानायनाय होनोब्ला से नै बोसोर गाहाम जोङो फिसिनानै दोनो नङा ओमबा हानि जोदौआवहाय हानि दैहुआवहाय फिसिनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो जोंहा ओ माइब्रानि बिदैया ओ बेरे मोदै बादि गोदै जायो नङा ओमबा नोंथां? औ औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ माइब्रानि अनगायैबो जोंहा माथानि जौ बिदैखौ संनाय जायो आरो नङा ओमबा? बांसिनानो जों माथानिखौ संनाय जायो थिग बेबादिनो जेरै माइब्रानि जौमाय माथानि जुमाय होननानै बुंनाय जायो नङा ओमबा नोंथां औ दा बेनि अनगायै जोंहा जौ बिदैनि अनगायैबो जोंहा ओ जौ गोरान हिसाबै दहननाय जा जौ बिदै बेखौहाय जोंहा संनानै जोंहा जौ गोरान महराव मोननाय जायो नङा ओमबा नोंथां थिग बे रोखोमैनो ओ जोंहा जौ गोरान खौ माबोरैहाय दहननाय जायो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो बै जौ बिदैखौ जा खान्थायाव खान्था गेदेराव जोङा सोनानै सिं बाहागोआव बेनि उनावहाय खान था गेजेर बाहागोआव मोनसे बेनि उनावहाय ओ सा बाहागोआव मोनसे होनानै जोंहा सावनाय जायो थिग बे रोखोमैनो जोंहा बेनि उनाव गेजेर खफ' मोनसेयाव जोंहा ओ मोनसे ओ मोख्रा ख्रा आ मा होनो आंखौ मोख्रा घिलिप ना मा होनो बेखौहाय जोङा होनानै बेवहाय ओ खफ जानानै जा जोंहा फाइपजों ओंखारबोयो बे खौनो जोंहा ओ जौ गोरान होननानै मिथिनाय जायो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
थिग बेबायदिनो बे जौ गोराना खफजों जेसेबांनो ओंखारगोन जेसेबांनो ओंखारहोलांगोन ओ गिबिनिया जोंहा खारा जायो एबा गोरा जानायखौ जों नुनो मोनो‌ थिग बे रोखोमैनो जेसेबांनो अखार होलांगोन एसेबांनो बै जौवा ओ जोंहा गुरै जानायखौ मोनो नङा ओमबा नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां औ थिग बेबायदिनो बां सिनायनो जोङो ओ माइरंनि बिबांजों जोंहा माइरं बा फाल्लासो खो बा फाल्लासो माइरङाव जोंहा ओ द आरो स्नि ओ जोंहा बथलसो ओ जोङो माबा ओ जौ गोरान ओंखारनायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां? औ औ थिग बेबादिनो बायदि आदब खायदा बाहायनानै जोङो ओ जौ गोरान जौगिसि दिहुननायखौ नुनो मोनो जोंनि बर' रायजो एबा जोंनि बर' गामियावहाय दा थिग बेबादिनो ओ नोंथांङाबो जौखौ माबादि बाहायनाय जायो एबा एमावखौ माबादिहाय दिहुननो दिहुननाय जायो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो जौनि बागै फोरमायलांबाय बा जौखौ माबायदि मा मा रो खोमै बानायनाय जायो।
औ।
नि बागै फोरमायलांबाय। ओ गासिबो सैथो खोथा। दा नोंथाङा सोंदों जे एमाव आरो जौखौ मा अबाव बाहायनाय जायो? ओ दा जोङो एमाव बानायनो थाङोब्ला गिबियावनो जोंनों नांगोन आ माइरं, माइरं नांग्रोगौ जाग्रोगोन आरोना। बेनि उनावहाय जोङो औ जों हाग्रायाव थानाय मोखोना बिलाइ बा खान्थाल बिफांनि बिलाइ। बे मोननैखौ लोगो नांनानै जों माइरंजों दिंखियाव देयो, देनानै ओ बेखौ जोङो देना लाबोनानै लारु महर होनांगोन आरो। लारु महर बा जेखि जाया मोनसे महर होनांगोन आरो बेखौ गुन्दै खालामनानै जिथानिखि ओ गोरा खालामनांगोन आरो। ओ जानोखि बेयो लारु महर मोनो, बेनि उनावहाय जों बेखौ सान्दुङआव फोराननांगौ जायो आरोना नोंथां?
जायो जायो औ।
औ। सान्दुआव फोराननांगोन फोरानखांनायनि उनाव बे खौ जोङो बाहायनो हायो आरो। ओ जिथानखि ओ जौ सेरेब सावनायाव बेखौ बाहायनाय जायो। जौ सेरेब सावनायनि था खान्थिखौ आं बुंनो थांला जिहेथु नोंथाङा बुंखाबाय। ओ बेनि उनावहाय जों जा जौखौ माबायाव बबेयाव बाहायो होनना सोंदों नोंथाङा
औ औ।
बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो जिथुनिखि जुमाय गिसि होनना बुङो। जेखौ बिदै होनना बुंदों नोंथाङा। ओ बे बिदैखौ माने जोङो गरम मोनब्ला बेखौ माने लोंबोला माने गुसु मोनो बा देहायाव थान्दा मोनो होननानै ओ बुङो आरो आं लोंफेराखै जिहेथु आं बारा मोन्थिया। गुबुना खोन्थादों। औ। बांद्राय लोंनाङा होनो आरो। बा एसे एसे लोंबानो जायो होनना बुंदों। औ बेनि उनावहाय ओ माइब्रा, माइब्रानि रोसियाथ' जोङो बांद्राय मोनखाया जि थु खम खमल' संनायखौ नुनो मोनो जोङो। माइब्रा बिदै होनना बुङोब्ला बेखौ बोसोरसे बोसोरनै सोरबा सोरबायाथ' बा बोसोरनि उनावसो लोङो होननाय खोनादों आरो ना नोंथां आङो।
औ औ नंगौ थारैनो।
औ बा बोसोरनि उनावसो जिहेथु बियो मोनसे ओ रेयार होनना बुंनांसिगोन बेखौ, बेखौ मोननो थाङा खम बिबाङाव मोनो आरो। माइब्रा रोसिखौ ओरैनोथ' लोङा जेनेबा माबा फोर कर्मफोराव जेन'बा न'खरनि गासिबो सोद्रोमाफोरा लोगो नांनानै मायबा फोर-फोरबो फालियोबो फालियोब्ला बा लोगो नांनो लोगो नांनानै जयै मोनसे खाना जायोब्ला बेवहाय लोंनाय बा बाहायनाय नुनो मोनो आरोना नों बेखौ जोंनि बर' हारिफोरा लोङो आरो बांसिनै। बा सावो आरो बानायो ओ बेनिखायनो ओ बेनि उनावहाय जोङो जौ बिदै होनना बुंनो थाङोब्ला जोंहा दंबावो आरो आमलेखुनि बिदै नोंथांमोन
औ औ मोनथिगौ थारैनो नंगौ।
औ आमलेखुनि बिदैखौबो जों नुनो मोनो आमलेखु फिथाइजों बानायनाय। ओ बेबो जोबोद गोदै जायो होननानै आं खोनादों आरो नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो।
बेनि बेनि उनावहाय जोङो जौ गोरान बा जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ सेरेब होनना बुङो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ बे सेरेपखौ जोङो ओ बाहायो होनना बुङोब्ला जोङो जा खामानि मावनाय बा सावरि जानाय बा माबाफोर फुजाफोराव बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
जायो जायो औ।
जेरैहाय जोंनिया दा नै दैज्लां बोथोर आबाद मावनाय बोथोर ना
औ।
बेवहाय माने ओ‌ जानोखि आबाद मावगिरिफोरनो जानोखि मालिक होनना बुंनांगोन जायनि आ बादखौ अ बिगोमा बिगोमाया माने बेवहाय माने सानजौफु समाव ओंखाम जानाय समाव माने होयो आरो एसे एसे होयो। जाहाथे मेंनाया एसे खारो बा देहा खौ एसे स्रां मोनो होननानै होयो आरो बांद्राय होया एसे एसे होयो औ। जिथु ओ एसे बेखौ लोङोब्लालायनो एसे एसे लोंबोलालायनो ओ माने मेंनायफोराबो एसे खारो होनाय खोनादों आरो बा देहाखौ एसे स्रां मोनो होननाय खोनादों आरो नोंथां।
औ औ सैथो।
थिग बेबायदियैनो जोङो जौखौ ओ फालांगियावबो बाहायनाय नुनो मोनो। हाथाय बाजारफोराव बा नख'राव ओ‌ लोंफैनाय बा फाननाय बिदिखौ जों नुनो मोनो आरो बेखौ फाननानैबो ओ औ बेखौ फाननानैबो जोंनि गामियारि ओनसोलनि आइजोफोरा माने गावनि न'खरखौ खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो। औ ओ फाल्लासे माइरंआवनो जिहेथु गंबा ओ गं दनिफ्राय गं स्निहालागै ओ‌ बे जौ बिदि जौ गोराना ओंखारो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जौ गोरानजों लोगोसे जौ बिदैखौबो फाननायखौ नुनो मोनो।
औ।
औ गंसेयावनो बे माने ओ स्निजि दाइनजि रां गाहाम। जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा औ आगोलो खममोन नाथाय आथिखालाव एसे बांबोनो हमबाय बेनि खरसाफोराबो जेनेबा खस्थबो जायो नालाय। औ थिग बेबादिनो ओ‌ जोङो बिदिहै ओम जौखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ‌ बेनि उनावहाय जों माने जौखौ लों बोलाबो एसे एसे लोंनांगौ आरो खम बिबांनि लोंनांगौ। बांद्राय लोंनाङा बांद्राय लोंब्लाबो माने देहायाव ओ जा बेराम बा ओ जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव नुनो मोनदों जे जा बांसिन लोंनानै माने मोदोमफोरा बुफ्राङो आरो ना नोंथां मोखांफोरा बुयो। मोदोम आखाइफोरा बुनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां। औ थिग बेबादियैनो दा नोंथां
औ।
जिखियानो जादोआ जोंनाथ' समाबो जानोसै बा जोब नोसै औ नों नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं नोंथांजों फ्रि ओ फ्रि जानायलाय नोंथांखौ एसे कल हरनाय जाबाय। गाज्रि दामोनसै नोंथाङा जा फोरमायबाय।
थारैनो औ नोंथांजों गोबां खोथा सावरायलायनानै नोंथांनिफ्रायबो आङो गोबां खोथा मोनथिनो हाबाय थारैनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनि गो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन थैसै नोंथां औ औ। औ थारैनो औ।